हेल'?
अ खोनादों नोंथांं?
औ खोनादों खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
आदसा दा जोङो नोंथां ओ औ जिब जुनारनि सायावहाय सावरायनोसै नामा?
जिब जुनार सावरायजायो नोंथां।
औ नोंथां दा नों नोंथाङा आवगायग्रोदो नामा एसे जुरिजेनदो उम उम दे।
ओरैनोथ' जिब जुनार होनोबा जेनेबा जों जिब जुनारखौ गामि ओनसोलाव बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ
जिब जुनारा जाबाय जेनेबा गामियारि सुबुंफोरनि मानि बांसिन फिसिजाग्रा बिदिनो आरो नोंथां। जेनेबा गामि ओनसोलाव जों बांसिन जिब जुनारखौनो फिसिनाय नुनो मोनो।
औ
बुंनो थाङोबा गामियारि ओनसोलफोर फोरावहाय नोंथां। आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोर बांसिन थायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
जों मानि जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो ओरैनोथ' जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल बेवहाय मानि बांसिन आबादारि सुबुंफोर थायो बे आबादारि सुबुंफोर थानाय लेखा मानि न'खर न'खरजों बांसिन हालौनो थाखाय मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
दामानि दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथां?
औ।
मानि जोंनो मोसौनि गोनांथि जाखाथारो आरो जेनेबा गामि ओनसोलाव। आथिखालाव मानि ट्रेक्टरनि हेफाजाबै जेनेबा आबाद। माबाखौ मावनाय जायोब्लाबो थेवबो गामि ओनसोलाव मानि मोसौजों हालौनायखौ जों नुनो मोनथारो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बुंनो थाङोब्ला जों मोसौआनो आब बादारि सुबुंफोरनि मानि फोथायजाथाव आरो ओ दैज्लां बोथोराव हेब हेफाजाब होग्रा जिबनि बेलायाव मोसौखौनो जों बुंनो हायो।
नोंगौ नोंगौ।
ओरैनोथ' जिब जुनार होनोब्ला जेने बा ओ बोरमानिफ्राय लानानै मोसौ दाउ अमा जों बेफोरखौनो।
उम।
गामि ओनसोलाव फिनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोर जेनाखि। जोंनि बर' गामिफोराव फिसिनाय जिब जुनार बियो मानि जेनेबा आबाद। जेनाखि आबाद बेवहायल' मानि मदद खालामा बियो मान जोंनि बर' गामियाव रांखान्थि जौगानायावबो। गोबां मदद खालामो आरो नोंथां बुंनो थाङोबा जेनेबा न'खरनि जेनाखि रांखान्थिनि गोनांथि जानाय।
औ।
बेखौ मानि जिब जुनारफोरा एसेब्लाबो जेनेबा माबा मोनसे नांगौ। खौ सुफुंनानै होनो हायो आरो नोंथां जिब जुनार जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलाव फिनायना नोंथां।
औ औ।
मानि बिदिनो आरो नोंथां जेनेबा माबा मोनसे रांनि गोनांथि जायोबा मानि बे फोर दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ फाननानै माबा मोनसे गोनांथि बेखौ सुफुंनाय जों गामि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो बेल' नङा नोंथां
उम
जोंनि गामि ओनसोलाव माने गोबां सुबुंफोरा माने गाव गावनि फिसा फिसौखौ बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै जों गोरों गोरा बा। साख्रि बाख्रि मोनहोनाय जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ औ।
औ दा ओरैनो नों। नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो जिब जुनार फिसिनाया माबादि आरो माबादि आथिखालाव। सोलिगासिनो दं बेफोरनि सायाव एसे नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंगौ हागोन औ नंगौ नों नोंथां जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जों जिब जुनारखौ फिसिनांगौ जेरैहाय जोङो जिब जुनाद फिसिनानैनो माने न'खरखौहाय खुंलांनो हायो आरोखि ना। गोबां रां आरजिनो हायो गथ' गथाय फोरोंनाय बा बायदि रोखोमनि गोनांथि जानायावहाय जों मा मदद मोननो हायो। बिनिखायनो जों जिब जुनारखौ फिसिनांगौ आरोखि ना नोंथां ओरैनोथ' नोंथां ओ जोंनि ओनसोलजोंहाय गोबां माने जिब जुनारखौ फिसिखायो आरोखि ना।
औ।
जेरैहाय दाउ फार्म दङ बोरमा फार्म अमा फार्म दङ।
औ।
मोसौ मैसोफोरखौबो माने लायो आरोखि ना
औ औ
मानि जोंनि ओनसोलाव मानि गांसोआब अनेक दं नालाय हाग्रा खाथिना नोंथां
औ
मोसौ मैसोफोरखौहाय माने माब्रै माबाबाबो हगारनानैहाय गांसोबो जाहोनो हायो आरोखि ना
औ
जेब्लानाखि बिसोरो बेलासिगोन ना अब्ला गावसिनो माने फैगोन आरोखि ना न'आवहाय
अ औ
उम ओंखायनो माने मोसौ मैसो फिसिनायाबो जोंनि ओनसोलजों मोजां आरोखि ना नोंथां।
औ
आरो जेरैहाय नै अमा फारामफोर दंना
औ औ
अ अमा फारामफ्राथ' नोङो गावनि सायावसो जाहैबाय बेफोरो आदार लानानै होफैनाय बिसिनो मेडिसिन जाहोनाय बेफोर बायदि आरोखि ना नोंथां
औ
बिदिनो लाब दं आरोखि ना नोंथां मदद मोनो जिब जुनार फिसिनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो।
औ
दा नोंथाङा ओ जिब जुनारखौ फिसिनो थाखाय थांखिफोर लादों नामा
ओरैनथ' नोंथां जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव न'खर न'खर जेनेबा बयहाबोथ' बिदि दाउ अमा हांसो बेफोरखौ माने फिसिखायो
उम उम
बुंनो थाङोबा थांखि आंहा मानि लानाया लाथ'वाखै अब्लाबो मानि उनफोराव माने गोसो जायोबा आंहा एसे मावनो थाखाय बिदिनो
थांखिखौनो बुंजागोन नोंथां। दाथ' मानि गोसो गैथ'वा थेवबो इयुनाव जेनेबा उन फ्राव गोसो जायोबा मावनोसै नोंथां जेनेबा बिद अमाफोर फार्म आं खालामनो गोसो जादों आरो जेनेबा अमा फिसाया हमनान लादो जेनेबा मासेयाव तिन हाजार नोंथां आं जेनेब बा दसथा अमा फिसा बायनो सानदों आरो दस दाउमा फिसा बायनानै जेनेबा आं मासेयाव थिन हाजारबा ओरैनोथ' थ्रिस हाजार जायो नङा होमबा नोंथां
औ ओ ओ
औ दा बिदिनो उनाव जेनेबा फेदेरनानैहाय आं जेनेबा आं गाव जोथोन लानानै बा आदार होनानैहाय
औ
ओ मासेयावहाय जेनेब बा आं देरनानैहाय बिदिनो दस बा बार' बिदि मोनहैबानो जाबाय आरो अब्ला आंहा गोबां प्रफिट थाहैगोन नङा होमबा नोंथां औ। दा थां औ नोंथां बुं दे
ओ दा नोंथांनि लोगोफोर सोरबा बुन्दु बान्दिबिफोर मानि बिदिनो फार्मिं खालामनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि माने एक्सपिरियेन्स गोनां दङ नामा मानि नोंथांखौ मानि औ नोंथांखौ हेफाजाब होनो बिदि मानि लोगोफोर दं नामा?
ओरैनोथ' नोंथां जेनेबा बेफोरबादि एक्सपिरिन्स गोनां जेनेबा फिसिखांनाय बिदि लोगो गैया आरो जेनेबा नोंथां आं मानि फेसबुक इउटुबफ्राव मानि नायनानै नुनो मोनदों आरो थां जेनेबा गोबां सुबुंफोरानो जेनेबा बेफोरबादि जेनेबा अमाल' नङा जेनेबा दाउ बिदिनो बोरमा बेफोरबायदि फार्म खालामनानै गोबां मानि रांखान्थि जौगानायाव मदद जेनेबा मोनबोनाय गोबां सुबुंफोर जों इउटुब फेसबुकफ्राव नुनो मोनदों आरो
औ
बा बुंनो थाङोबा अमानि फार्मखौथ' आङो बिदि प्रेकटिकेलि जोंनि जेनाखि गामि बा माबा बेफ्राव आं नुनो मोनाखै थेवबो आङो बिदिनो दाउ दाउ ब्रयलारखौहाय जेनेबा जोंनि गामियावहाय बिदिनो फार्म खालामनानै फिसिनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां प्रफिट जायो नों थां जेनेबा जों दाउ गोरलै गोरलैखौ गिबियावनो बायनानै लाबोग्रोदो बिदिनो दाउ ब्रयलारखौ दा बिनि उनाव जोङो बेखौ फेदेरनो थाखाय जेनेबा आदारानिथ' गोनांथि जायोना
उम उम
आदारनि गोनांथि जानाय बादि जों बेफोरनो बेनो बे दाउ ब्रयलारनो दाना होनाय जायो आरो बाय लाबोनानै दाना होनाय जायो। बिदिनो आरो ब्रै दान बा बा दान बा सिगांबो बिदिनो थाब देरो नालाय बिदिनो
औ औ औ दा नोंथा आङो बे जे जि जुनादनि बयलार ना दाउ ब्रयलार फिसाखौ अबेननिफ्राय मोननाय जायो अबेननिफ्राय लाबोयो जेनेबा?
ओरैनोथ' जेनेबा जेरावनाखि ओ बिदिनो गोरलै गोरलै फिसा बिदै माबानानै कम्पानिफ्राव फिसा बेरहैयो नङा होमबा नोंथां? मानि आथिखालाव गोबां जों बेफोरबायाददि खाथि खालायावनो कम्पानि मोननाय जानोसै आरो नोंथां दा बेफोरबादि कम्पानिनि फ्रायनो लाबोनाय जों नुनो मोनो।
औ आदसा नोंथां जेरैहाय लकाल दाउ ना
औ
लकेल दाउ ओमफ्राय ब्रयलार बे माने मोननैनि गेजेरावहाय माने अबेखौ फिसिबा माने साबसिन माने थाब माने रां आरजिनो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
थाब रां आरजिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथा थां जेनेबा न'नि दाउआ जेनेबा जों बेफोराव मानि बांद्राय बायदिसिना मेडिसिन होनाय जाया नालाय नोंथां
औ औ
बा फिनो जानो थाखाय दाना होआ
औ
बिनि थाखायनो मानि जेनेबा लकेल दाउ होनो जायखौ
उम
बियो मानि थाब डेट द' आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ ओरैनोथ' जेनेबा जेनाखि दाउ ब्रयलार नङा होमबा नोंथां?
औ
बियो माने जों बेफोरनो मेडिसिन गोनां जेनेबा दाना होनाय जायो नालाय बिसोरो थाब थाब देरो आरो जायनि जाहोनाव जों बिखौ थाबैनो फाननो मोनो आरो रांखान्थि जेनेबा
औ औ औ।
दा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि फिसिग्रा जेनेबा फार्मफोर नोंथांङा नुनो मोनदों नामा?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलजोंथ' खाथि खालायावथ' आं बेखौ बिदि फाराम खालामनाय नुनो मोनाखै आरोखि ब्रयलारनिखौ लकेल दाउनिया दङ। खोनाबाय ना नोंथां?
औ नोंथां दे बुं।
बिनिखायनो माने मिथिनाय जाया आरोखि ना बयलार बयलारनि प्रफिटा माबायदि बेखौ मिथिनाय जायाखै आरोखि ना।
औ औ‌
अब्ला नोंथां आंङो ब्रयलार मानि फार्मिं खालामनाया माने ओ थाबैनो माने रां खामायनायाव माने मदद होयो आरोखि ना।
औ औ।
उम आतसा आतसा उम
अब्ला नोंथां जोंना
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथांजों जेनेबा जेनाखि जिब जुनार बेफोर फिसिनायनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।